औ खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां होमबा औ नोंथ नोंथांजों स आं नोंथांजों मोननैसो आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय फन खालामनाय जादों जे बे आयदायानो जाहैबाय जों बरफोरा माने बायदिसिना मैहुर खालामनानै जायो बै ओ मैहुर जिब जुनारफोर मैहुर खालामना जानायनि सायावनो एसे सावरायनोसै नोंथां
औ
औ होनबा जोंहा मैहुर खालामनाय होनोब्ला गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनियाव बेबायदि मैहुर खालामनानै जानाय हुदाया जोंनियाव दंबो ओ दं दं एबा सोलिबोदों बा सोलिगासिनो दाबो जोंङो नुनो मोनो माने बेबायदिनो जोंङो बायदिसिना आगजु बा मुवा बेसादफोर लानानै जों जोो मैहुर खालामनो थाङो जोंङो हाग्रायाव जेरै मै अमा सेसा नेवलाय जाहामालाय अन हाफा बेफोरबायदि बेफोरबायदि जोंङो जुनारफोरखौ बा जिफोरखौ जोंङो मा खालामनो थांङो जोंङो मैहुर खालामनो थांङो बे मै आरो जोंङो अमा बैफोर मैफोरो बेफोर जुनारफोरखौ जोङो मैहुर खालामनो थांनाय समाव थांनायनि सिगां सिगां जोङो माने मा खान्थि दङमोन। जोंनाव माने बे जिब जुनारनि मोदाय एबा बिगोमा बे दङ होननानै जोंङो सानो। नानै लायो आरो बेसोरनो जोङो गिबियावनो मैहुर थांगोननि सिगां सिगां जोङो मा होयो जोङो बावग्रोयो बै मोदायनो थाखाय मोदायनो जोङो बायदिसिना बिदि दाउ फारौ हाथारनानै जोङो बावग्रनानै लायो बेबायदि होयोब्ला जों जो मैहुराव जोङो माने मा आखाइ गोजाय बा मैहुराव जोङो मोनालासिनो जोङो फैया होननानै फोथायो आरो जों बेबायदि माने फुजा होनानै लाय लायोब्ला जुदि जदि जोङो बैबायदि फुजा होना लायाबा जोङो बै मोदाया बोरनानै नानै बा रागा जोंनानै बिदि जिब जुनारफोरखौ दोनखोमायो ब लाखोमायो होननानै बिदि फोथायनानै जोङो बै फुजाखौ होगोनानै लायो बिनि उनाव जोङो बायदिसिना जे बा थखन बा बोरला थिर बेफोरबायदिखौ जोङो लानानै मैहुर खालामनो जोङो ओंखारलाङो बिदि ओंखारलांनाय समाव जोङो ओंखारलांनानै जोङो जेब्ला बै हाग्रायाव मोनहैयो अब्ला हाग्रायाव जोङो फारसेथिंजाय जोङो जे सानानै दोनो जे सानानै बेनि उनाव बेवहाय माखासेफ्रा सिगां गुबुन फारसेथिंनिफ्राय होबोयो होबोनानै जेब्ला जेयाव नाङो अब्लानिया बै जेयाव नेनानै थानाय मानसि बे जुनारखौ जोङो बुथारो एबा बुथारनानै जोङो लानानै फैयो न'सिम लाबोनानै जोङो बेबायदिनो गोदाना दाननानै साफा खालामनानै जोङो राननानै जा लायो थिग बेबायदिनो जों सेसाफोरखौबो जों बेबायदिनो हाग्रायाव थांनानै मैहुर खालामनानै लानानै फैनानै जोङो राननानै जाफैयो बेफोरबायदि जानायखौ जानायनि गेजेरावनो जोंनि गेजेराव मोनसे फोथायनाय दङ जाहाथे बैफोर बेफोरबायदि हाग्रानि बेदरफोरखौ जोङो बा बेदर फिसाफोरखौ जोङो जायो अब्ला बा बोसोराव खनसे जानांगौ होननानै बुंनाय मोनसे खोथा दङ आरो जोङो बे लेखायैनो जोङो हाग्रायाव थांनानै मैहुर खालामनानै ज जायो माने औ बेनि जाहोना जाबाय माने बैफोर बेदरफोरखौ जोङो बोसोराव खनसे जायोब्ला जोंनि देहाया माने राफोद जायो होननानै जों फोथायो आरो। बेनिखायनो जोङो माने बोसोराव खनसेब्लाबो जोङो मैहुर खा खालामनो ओंखारलाङो ओंखारनानै बेबायदिनो बायदिसिना रोखोमनि जिब जुनारफोरखौ जोङो मैहुर खालामनानै लानानै फैयो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां बुंनायाबो जोङो गोदोनिफ्राय जों बर'फ्रा मैहुर खालामनानै जाबोग्रा हारि नङा होनब्ला बर'फ्रा गोदो जों दाबो दा एसे एनै खमायलांबाय नाथाय गोदोथ' जोङो गोबां मैहुर खालामनानै जोङो नोंथाङा बुंलांनाय बायसा बिदिनो जवा माला बिदिनो मै अमा बिदिनो जायखौ जोङो बुङो बेयो बेफोर रोखोम आरो नेवलाय नङा होमबा सियाल बेफोर रोखोम बेदरखौबो जोङो गोदो जाबोनायखौ जों नुदोंमोन गोदो नाथाय आथिखालाव जों बेफोरनि ख्रै मैहुर खालामनायखौ जों खम नुबाय आरो। जोङो गोदो मैहुराव थांनाय सिगां जोङो गिबियावनो जोङो ओ जोङो बोरला लायोमोन। सिखा रुवा बिदिनो गावग्रा लबरजों जेरै बाथुल होननानै बुङो। बेखौबो जोङो लानानै जोङो सेफटियै आरो जं गोफार गोफार औवानि जं बेफोरखौबो जों गोदो बाहायनायखौ जोङो नुबोदों आरो। बेफोर रखम आइजें आइला फोरखौ लानानैनो मैहुराव ओंखारलाङोमोन आरो बिदिनो ज' ज'नो। बिदिनो जों मैहुराव थांनायखौ जों सानफ्रोमबो खालामा बि खौ मोनसे बोथोर नायनानै जों मैहुर खालामनो थांनायखौ जोङो गोदो नुदोंमोन जा य जोंनि अरनबारियाव थानाय जुन्थुफोरखौ जोङो बिदिनो बुथारनानै बोसोराव खनसे बिदि जानायखौ जोङो नुबोदोंमोन आरो नाथाय नोंथां जोंनि साइदआवहाय आथिखालाव जोङो गोबां जौगानायनि थाखाय जोङो आथिखालाव बेफोर रखम जोङो मैहुर खालामनायखौ जोङो बारा नुबांला जोंनि ओनसोलावहाय मानोना बियो मैहुर हाग्रानि अरनबारिनि उम जिब जुन्थुफोरखौ जानाया मोनसे बियो दायनिगिरि बेनिखायनो जों दायो जोंनि भारत हादराबो बा आसाम गभमेन्टआबो बेफोरखौ खमनिफ्राय जों गोजानाव थानायखौ जोङो ओ सांग्रांथि जानायखौ जों नुयो आरो आथिखालाव मानोना हाग्रानि जुनारखौ जोङो बुथारनायखौ आथिखालाव जोङो नुबांला आरो जोंनि ओनसोलाव हाय। गोदो जोङो नुयोमोन जोङो जे उन्दै समाव बेफोर खम ज' ज' थांनानै मैहुर खालामनो थांनायखौ ओ नाथाय आथिखालावथ' जोङो टटेलि जोङो बन्द'आनो जाबाय बि फोर रखमै मैहुर खालामनो थांनाय हुदाया बेफोर खम जोङो जानायखौ नुयोब्ला जोङो दिनै दा आयेननि साजा मोननो गोनां जायो। बेखायनो जोंनि साइडआवहाय बेखो मोब मैहुर खालामनाया गैला आरो नोंथां।
आरो जोङो मैहुर खालामनो थांनायाव जोङो गोबां बेदरखौ जोङो ओ जाबोयोमोन जेरै नेवलायनि बेदर मै बेदरफोरखौ जोङो बिदिनो जानो थाखाय जोङो लाना फैनानै बेफोरखौ फानफैनायबो नुयोमोन। फाननानै बिथांमोना रां एसे एनै मोनो बेफोरदोंनो बिथांमोना न'खर न'खराव नांगैय एसेफोरखौ बायनानै लोयोन बे जोंनि थाखाय थोजासे नङा मानोना हाग्रानि जिब जिब जुनारखौ नोङो हदाय बुथारनानै फानबाय थानायाथ' बियो जोंनि थाखाय जाथावनो नङा हो बा बेखायनो जोङो आथिखालाव बेफोर खम जानायनिफ्राय जों गोजान आरो सांग्रां जाना थानाया मोजां। ओ गोदो जि खालामबाय जोङो मैहुर खालामनानै जाबाय नाथाय जों दिनै मानसि हारिया सोदोमस्रिमोन बायदिनो जोङो जौगाबाय नङा होमबा। जोङो जिब जुनारखौ जानोबा नोङो गावबो फिसिनानैबो नों जानो हायो हाग्रानि अमाखौ खौबो जास्लायस्लाय नों न'आवबो अमा फिसिनानै नों अमाखौबो जानो हायो ‌। नङा होमबा जेरै हाग्रायाव बोरमाफोरखौ मोनोमोन बेफोरखौबो जों न'आव फिसिनानै दिनै जानो हायो। नङा होमबा नोंथां जेरै सेसा सेसाफोरखौबो जोंनि न' न'आवनो फिसिनानै दिनै आथि खालाव जोङो जानायखौ नुयो आरो बिदिनो जोङो गोबां ओ हाग्रानि मैहुर खालामनायनिफ्राय जोङो जानगाराव थानांगोन। आरो जोङो मैहुर खालामनायावथ' जोङो गोबां सेफटिनि थाखाय जोङो थाङो मालाबा जोङो मै हुराव थांनायाव जोङो गोबां मानसियानो मोसा लख्राजों अ-अरजानायखौबो जोङो गोदो खोनानसो मोनोमोन नङा होमबा जेरै नंगौनोबा जोंनि बे ओनसोला हाग्राबारि अरन हाग्राजों जों साग्लोब सारनायमोन नाथाय आथिखालाव सुबुं माहारिया बां नाय लोगो लोगो जोंनि हाग्राफोरखौ एसे दानस्रां दानस्रां न' लुयै लुयै बे आबाद मावै मावै दिनै जोंनि अरन हाग्राबारिया
दुब्लि फोथारबो जाबाय मैगं ओंख्रि गायजाग्रा फोथारबो जानानै थाबाय आरो दिनै जोंनि अरमबारिया बेखायनो जोङो ओ जोङो लोगोसे जोङो ओ उदां जाबाय दिनै जोङो जौगाबाय आरो जोङो मैहुर खालामनायाव जोङो बारा गोसो होलिया आरो जोंनि मानसिफ्रा अब्ला नोंथांमोननि साइदआवहाय दासिमबो मैहुर खालामनाया सोलिबाय थायो नामा नोंथां?
औ
खोनादों ना नोंथां
थां
नोंथाङा आ नोंङा मा होनदों
नोंथांमोननि साइडआवहाय दासिमबो मैहुर खालामबाय थायो नामा?
अ औ नोंथां ओ बे मैहुर खालामनाय होनोब्ला जोङो नुनो मोनो दाबो जोङो बोसोराव खनसे थांनाय खौ नुनो मोनो आरो जोङो जेब्ला ओ मेसें बोथोर जायो अब्लानिया बयबो ज' लोगो नांलायनानै लोगोसे जालायनानै जोङो मैहुर खालामनो ओ ओंखारलाङो आरो बेबायदिनो ओंखारांनानै सेसा ओ जाहामालाय बिनिफ्राय नेवलाय बनाहाफा बैफोरबायदि जुनारफोरखौ नागिरलाङो नायगिरनानै जोङो मोनोब्ला बेखौ ओ सोमो मैहुर खालामना लाबोनानै जोङो लाबोनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो नुनो मोनो आरो बयबो राननानै बे सेस बयनिख्रुइ थावसिन होननानै बुङोब्ला आङो ओ माने बुंगोन सेसा बेदर हाग्रानि बे सेसा बेदरा जोबोद गोथाव जायो ओमफ्राय आरो बे ओमफ्राय लोगोसे आरो बे जाहामालाय जाहामालायाबो जानो थाखाय जोबोर गोथाव जायो आरो जे जाहामालाय जेरै जाहामालाय बेबायदिनो बियो मा होनदो जोसा जोसा मोदोमो आरो बियो गोथाङावबो मोदोमो ओमफ्राय उनाव जेब्ला जोङो संनानै जायो अब्लाबो बै समाव बियो जोबोर बिदिबायदिनो मोदोमबाय थायो माने बे मोननै बेदरखौ आं हाग्राफोरनि हाग्रा बेदरनि हाग्रानि बे बेदरफोरनि गेजेराव आं बे मोननै बेदरखौ जोबोद गोथाव मोनो आरो जानो नोंथां बेबायदिनो जोङो नायगिना लाबोनानै जाफैयो ओमफ्राय बे जिब जुनारनि अनगायैबो जोङो दाउफोर खौबो जोङो मै मैहुर खालामोबा जोङो नायागिरनो थाङो नों बेबायदिनो जोङो माखासे समाव औवायाव बानाय दाउब'फोरखौ जोङो मै लायो हमनानै लायो ओ बेबायदिनो जोङो आरोबाव मेथ'खायाव थानाय माखासे दाउफोर दङ जेरै हांखोसो हांसो सिलारिफोरखौबो जोङो समाव जोङो मैहुर खालामो बेबायदिनो बैफोर दाउफोरखौ जोङो ओ लाबोनानै जों जाफैयो
औ अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय जोंनि सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ नोंथां दे जागोन दे गोजोनथों नोंथां